खोनादों
औ खोनाबाय
औ औ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि
दा जों नोंथां ओरैनो जोंनि मिथिंगानि बे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो अ माबोरै बासायनो हायोबा बिफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो बिनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ मोजाङानो जोंनि माबाया दिनैनि सावरायनो लानाय माबाया
औ दा नोंथां अब्ला नों साव नों आंनो फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां अब्ला
दे नोंनो बुंग्रोदो दे
अ जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो अ बिफां लाइफाङा जोंनो माबोरै बा गोनांथि बा जोंनो मा मा होयो आं नोंथांनो बिनि सायाव फोरमायनोसै नोंथाङा आंनो बिफां लाइफांफोरखौ जों माबोरै बासायनो हागोन बा मानो दाननाङा जों बेफोरनि सायाव एसे नोंथाङा आंनो फोरमायना होबानो जाबाय दे
औ जागोन दे
अब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
औ
दा जोङो जेन'बा बिफां लाइफांखौ जोङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बेथ' जोंनि मोनसे जोबोद गोनां सम्पथि जायखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगौआ जोंनिनो खामानि बिफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो होमबा जोङो गुबैनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जों जा बुहुमाव थानाय सुबुं बा जिब जुनार बिसोरो जे हां बोना लायो बे अक्सिजेन गेस बे गेसखौ जोंनो हगारना होयो आरो आरो बिसोरो मा खालामो जों हगारनाय बा जिब जुनारफोर हगारनाय कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौ गावसोर बोना लानानै गावसोरनि सिङाव माबा माबि सोदांनानै जोंनो बे अक्सिजेन गेसखौ हगारफिनना होयो आरो। दा बेयाव जोंहा बिफां आरो जोंनि बे बुहुमनि जिब जुनार बा मानसि दुमसिनि बेजों मोनसे जोबोद मोजां सोमोन्दो दं जाय जों मा खालामनांगौ जों गैयाब्ला बिफां लाइफाङाबो थांनानै थानानै नङा आरो बिफां लाइफां गैयाबाबो जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो। दा बेनिखायनो जोंहा मा खालामनांगौ बे बिफां लाइफांफोरखौ जों बासायनांगौ आरो। जेरै बिफां लाइफांफ्रा जोंनो मा मा होबावो होनोमबा बिदिनो जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनि बे आबहावायाव गुबुंले जानाय बा जोंनि बारहावा बेखौ सोदाङो। ओ जाय मोनसे जोंनि जोबोद मोजां खामानि मावना होयो। दा बिनिफ्राय दंबावो जोंहा बिदिनो जेनेबा बिफां लाइफांनिफ्राय जों आरो मा मा मोनबावो होनबा। बिफां लाइफाङा जोंनो जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद बा जोङो बाहायबाय थानाय बा जोङो बाहायनाय आरो ना जिउआव जेरै जोङो बेखौ मा मा खालामनायाव बाहायो खोरखि दरजा बिदिनो बिसिना आरो गोबां मुवा बेसाद जोङो दंफांनि बानायनो मोनो आरो। दा जोंनो दंफांनि बानायनाया बानायनायाव बाहाय दंफांनिफ्राय बानायनानै मोननाय माखासे मुवा बेसादखौ बाहायनाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोङो प्लास्टिकफोरनि सेयार बेफोरखौ जोङो बाहायोबा जोंहा गोलोम बोथोरफ्राव जिरायनायाव जोंहा गोलोमदै बेफोरजों माखासे ओ गलाय गथायाइ बा माखासे माबा माबि जानानै जोंना बेराम आजारबो जानो हागौ आरो। दा बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरनि बानाय मे मुवा बेसादाव जिरायनानै थायोबा बा बांसिन बाहायोबा जोंहा मोजां जोंनिनो जिउनि थाखाय मोजां ओ जायखौ जों बुंनो हायो दा बिदिनो दंबावो बिफां लाइफाङा जोंनो गोलोम बोथोरावथ' जोबोद मोजां माखासे साया सायख्लुम होयो जेरै जोङो गोलोम बोथोरावथ' जोङो न' सिङाव फांखा बा बिदियाव थाबाय थानो हायाबा आरो जोंहा गामि ओनसोलाव मा जोंनि सुबुंफोरा बिदिनो बारा ोनिबो नङा जायनि न'खराव एखमबा फांखायानो गंसेल' थायो सोरनावबा गंनै थायो आरो बिदिनो। नाथाय नों फांखाा थाब नोङ गोोम बोथोरावनोों ओंखामफोर जाखांनानै नोंथाङा मा जायो ओरैबायदि गरम मोनखायो। जायनि थाखाय नोंथाङा बे फांखा सिङाव बा न' सिङावबो हाबनानै थानो हाया जायो आरो दा बे समाव नोङो गामिनि सुबुंफोरजों नोंथाङा बबावबा मोनसे बिफां साया बा बबेबा मोनसे बिदिनो बिफां साया गोनां बेफोराव ज' जिरायनानै थाहैनो हायो आरो आरो बेराफारसेनो बुंनो थाङोब्ला बिफाङा जोङो बा जिब जुनारफोरनोबो साया सायख्लुमुयो मानो होननानै बुङोब्ला मोसौ मोसा बोरमा फाबोथ' बिसोरबो सान्दुङाव बारा गसंनानै थाबाय थानो हाया बा आदारखौनो जाबाय थानो हाया। दा बिथांमोननोबो सायासा खालामनांगौ बेनिखायनो बिफां लाइफाङा जोंनो मोनसे साया सायख्लुम होनायबो जोबोद मोजां मोनसे ओ माबा आरो राहा आरो दंबावो बिदिनो। ओ बिफां लाइफांफ्रा बिदिनो मा खालामो जेनेबा बुंखाबाय जेनेबा बारहावा सोनाङो जों नुनो मोनो ओ आथिखालाव टाउन सहराव जायनि जाहोनाव गरम जानायनि जाहोनखौ जों बुंनो हायो। बिसोरो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गावसोरनि न' बां बेखौ लुनानै लायो जायनि गेजेराव बिथांमोननि जायगायाव ओ बिफां लाइफां बिराद खमिखौ जों नुनो मोनो बेवहाय मा? ओरैबायाद गरम जायो मानो होनना बुङोब्ला टाउन सहराव जोंहा गारि मथरनि होंगो दोंगो उखुन्दै डिजेल पेट्रलनि खामनाय बेफोराव हां लानाय बा बिदिनो गरम जानाय बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो। हां लानायनिबो बेराम जानाय माखासे जों नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनावनो जेन'बा बेयाव बारहावाखौ सोदांनानै होग्रा गैला जायनि जाहोनाव बारहावाया गाज्रि जाबाय दा बेफोरनो आं लानायनि बेराम जेरै आसस्थामा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदों आरो दा बेफोर मोनसे जोबोद जेन'बा जोंनि थाखाय जेंना सोमजियो जोंनि जिउआवनो जेंना सोमजियो जायखौ जोङो फोजोबनानै बा बिफां लाइफोरखौ फोजोबनानै लानाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गाज्रि गोमोम खो्लैगोन इयुनाव बेनिखायनो जोङो हानाय सिमां जोङो बिफां लाइफां बिफांफोरखौ गायनांगौ जोंहा होननाय दंखायो जेन'बा फांसे बिफां दानबानो जोङो फांनै फांथाम बिफांखौ जोङो गायफिननांगौ दा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि मानसिया बबे समाव बुजिगोन जों बेखौ होननो हाला आसा खालामो बिथांमोनहा इयुनाव बेफोरबायदि दुखु खस्थ' सैांबाय थानानै बिथांमोनहा बुजिगोन आरो दा आं नोंथांनो जेनेबा एसेबाबो फोरमायबाय जेन'बा बिफां लाइफांफ्रा जोंनो मा मा होयो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायदो जेन'बा बेफोरखौ माबोरै बासायगोन बा बिफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां बा मिनिटसो फोरमायना होदो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया गासिबोथारानो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो अक्सिजेनखौ मोजाङै हगारना होयो बेजों लोगोसे जोङो बिरादनो बिफां लाइफांनि दारैहाय जोंनिहाा खुरखानाय मानायखौ एसे खमायनाय नुयो आरो मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनि रोदाया जोंनि हाखौ बोगथाबनानै लाखियो दैमा सेरावहाय बेनि थाखाय खुरखानायाव दैया खुरखानायाव गोब्राब जायो आरो बेनि थाखाय जोंनि खुरखानाया खमायो बेजों लोगोसे जोंनो हाग्रा बे ओनसोलाव जानाय बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ गासैबो जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनो बिराद माबानानै होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बारहावाखौ मोजाङै लाखिनायाव बेजों लोगोसे दानि मुलुगनां दुंखावनाय मुलुगनाव दुंखावनायावबो बिराद हेफाजाब होयो मानो होनबा दानि मुगायाव गारि मथर बायदिसिना इडासट्रि बायदिसिनानि थाखाय जोंनि बारहावाया बिराद गाज्रि थासारियाव फैगासिनो दङ बेफोरखौ जोंनि बिफां लाइफांफ्रा मोजां रोखोमै दङबाार्न डाइ अक्साइडखौ लाखि बोनानै लानानै मोजाङै जों सैलांनानै होयो बेजों लोगोसे जोंनि दैमा दैसानि सिङाव थानाय लेबेलखौ मेनटेन खालामनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो
द
बेजों लोगोसे बे फार्निचार आइजें आइला मुवा बेसर बानायनाय टेबोल आरांगा बिदिनो खिरखि बानायनायावथ' जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो दंफां महरै मोनखायो बेजों लोगोसे जोंहा बारहावा गुबुंनाय बारहावा गुबुंनायखौ बिराद माबा फिल्टार खालामो मानि सोदाङो आरोोना सोदाङो बेजों लोगोसे जोंहा जिब जुनार गासिबो दाावमा दाउसा गासैबोथ' जोङो हाग्रा ओनसोलनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ गांसो गासिखौबो मोननो हायो औ गोदोनि दिनावथ' बिराद बिफां लाइफांनिफ्राय बिराद रोखोमनि मुलि आयुरवेदिक मुलिफोरबो बानायनाय जायो। मोजां रोखोमनि बिफांफोरखौ सिनायोबा गोबां रोखोमनि बेमार आजारावबो जों बाहायनानै जोंनि बेमार आजारखौ फाहामनानै लानो हायो बेजों लोगोसे जोंनो माखासे खामानिबो बहननानै होयो आरो हाग्रामै बिफां लाइफां गायनायनिफ्राय जोङो एग्रिकालचार बिदिनो बिफां लाइफांनि फुलि बाहायनानै जोङो मोनसे खामानि बायदि बहननानै लानो हायो बेजों लोगोसे पलुसन माने गुबुंनाय जोंनि नयस पलुसन होनो जोंखौ आवाजनि बेखौबो बिफां लाइफाङा बोनानै लायो आरो एबजर्ब खालामनानै लायो बेजों लोगोसे जोंना माबाया बारहावाया सोदोब गुरुंनाया एसेबाबो मोजाङाव फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां गायोबा जोंहा बारहावायाथ' मोजाङै मोजां थाखाबाय जोङो इयुन जोलैनि थाखायबो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ मानो होनबा। बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां हाग्रा ओनसोलखौनो बुहुमनि बुहुमनि समफ्ल' होननानैबो बुंनो हायो बिफां लाइफाङा जोंनो बारहावा बार दैनि खल माबा सोदांनाय सोदोब सोदांनाय हा खुरखानाय जिब जुनारखौ मदद होनाय बे गाससिबो खामानिनि थाखाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खांनायाव बिफां लाइफांनि गोनांथार आरो बे नङाबा जों जिब जुनार थांनानै थानांगौआ बिराद गोब्राब होननानै जों नुहुरो। दा बेनिखायनो जोङो जेराव ओरैनो लांदां जानानै थानाय। हाफोर दङ बेफोरबायदि जायगायाव जों एसे हाखौ एसे मोजां मोजां। बिफां लाइफां गायनानै जोंनि बारहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ मानो होनब्ला बारहावायानो जोंना मोजां नङाब्ला जोंनि जिउ खुंनाय नोे हां लानाय गाैयावबो गोहोम खोख्लैगोन
बेनिखायनो जोङो जेसेबां हागौ फांसे बिफां दानफायोबा फांथाम फांब्रै जेसे हागौ एसे गायनानै जोंनि बारहावाखौ मोजाङाव लाखिनो नाजाबाय थानांगौ बिनो बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ
जोंनि मुलुगखौनो बा बुहुमखौ प्रटेक्ट माबानो प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गायनांगौ होननानै बुंजायो
बिनि थाखायनो जोङो मोजां रोखोमै हां लानो हायो जोङो आइजें आयला बिसिना टेबोल गासिबो बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो दंफां दिहननानै बानायनानै लानो हायो। गासिबो जिरायग्रा आरांगा टेबोल मोजां मोजां रोखोमनि दा आङो बेफोरखौनो एसे बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसे बावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां आसा खालामो जों उननि समावबो लोगो मोनलायबावगोन नोंथां बिदिनो सावरायनो थाखाय।
बाव लोगो मोनगोन लोगो मोनगोन नोंथां।
दे होनोमबा नोंथां दोनथबाय दे।
औ दे दे